हेलौ
औ
औ खोनादोंना?
औ खोनादों दे नोंथां।
अ अ अबा नोंथाङा दायो फ्रि नामा?
औ दायो फ्रियानो दङ।
अ होमबा नोंथाङा दायो फ्रिबा जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै होमबा। ओ बे टपि औ। बे टपिकआनो जाहैबाय माइ आबाद आबादनि सायाव आरो माइ आबादल' नङा आबादनि सायाव सावरायनोसै जों।
औ जागोन दे।
औ। अमबा नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मा मा रोखोमनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय नोंथाङा मिथिनाय मोनसे आबादनि सायाव नोंथाङा बुजायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे।
औ।
जोंनिखैथ' आबादफोरखौ मावो गोरान आबाद एबा गिसि आबा बार होननानै बुंनायसगोन आं दायो। गोरान आबादबो मावो गिसि आबादबो मावो जेरैहाय गोरानावहाय मैगं थाइगं मावबाय। ओ मेसें बोथोरावहाय। ओमफाय दैज्लां बोथोराव जोंनिया बो मेन आबाद हिसाबै एबा गुबै आबाद हिसाबै माइ आबादखौनो बांसिन मावनाय जायो आरो। दा आङो गाव हारसि थिङै इसेबां एक्सपिरियेन्स गैया थेवबो आङो मि थिनायखौहाय जोंनिखोय एबा मोनसे आबादनि सोमोन्दै आङो बुंनो सानबाय जे खनो माइ गायनायनि सोमोन्दैखौनो एबा माइ आबादनि सोमोन्दैनो आङो सुंदुयै नोंथांनो फोरमायनो सानदों आरो दा।
औ औ।
औ जोंहा ओ माइ गायनो ओ थाखाय गिबियावनो ओ माइ जोलै दोननाय जायो नङा होमबा माइज्लि दोनो बे माइज्लिखौहाय ओ जेब्ला माइ गायनो सम जाबाय एबा दैज्लां बोथोर सौफैबाय अब ब्ला बे माइजलिखौहाय दै एबा फुख्रि दङ जोंनिखै बे फुख्रियावहाय सोमनानै दोननाय जायो आरो। बिनि उनावहाय ओ खोथिया थिलि जाय जायगायाव खोथिया फोगोन बे खोथिया थिलिखौ सायख'नाय जायो। सायख'खांनायनि उनावहाय बेयावहाय जेरै खारायनाय होनानै बुङो हालेव जेननाय बे खा हालेव जेननानै बेखौ मोजाङै फोमोननानै लानाय जायो आरो।
औ औ।
फोमोनखांनायनि उनावहाय बे ओ जे सोमनानै दोन्दोंमोन माइलि बे साम माइलिखौहाय ओ बोखारनानैहाय साननैसो दोननाय जायो आरो माबायावहाय। ओ बस्थानिफ्राय बोखारनानै बिनि उनावहाय बे गाजाव अरोबा अ गाजा खिलि बोयोब्ला बेख खौहाय दुब्लियावहाय बेयाव फोहैनाय जायो आरो। ओ जेब्ला बे खोथियाखौ फोहैयो ओ फोहैखांनायनि उनावहाय जे जाहाथे बे खोथियाथिलिया एबा खोथियाथिलिनि जे माइ रज'हांनाय बे रज'हांनाय खौ ओ जेबो दाउफोरा खहाादा खालामदों साननानै बेयावहाय ओ- ओ दान्दा गोलाव एबा गन गोलावआवहाय बायदिसिना ओ - फुथुला एबा मुसुखा बानायनानै दोनहैनायबो जायो आरो जाहाथे बे मुसुखाखौ नु नानै एबा गिनानै दाउसिन दाउलाफ्रा जाहाथे दा जाथों बेबायदि रैखा थियै दोननायबो जायो आरो बिनि उनावहाय जेब्ला खोथियाहाय ओ ओ ओरैनो बा नैजि दिन थामजि दिन बेबायदि लानायनि उनाव हाय जेब्ला माइ गायनो सम जानायनि एबा खोथियाहाय माइ गायजासिगोन बेबायदि सम जायोब्ला थाय बेखौ फुनानै एबा जे जे आबाद माइ गायगोन बे जायाखौहाय मोजाङै फोमोनखांनानै आलि खोनानै बेवहाय गायनाय जायो आरो आलि खोनायनि ओ जोंनिया जाहोना जाबाय माने ओ माइ आबादखौहाय मोजाङै लाखिनो थाखाय एबा जोंनो नांगौ बिबांनि दै नांगौ जायो नङा होमबा आबाद मावनायावहाय बे दैफोरखौहाय मोजाङै लाखिनो हानायनि थाखाय आलिखौ जाहाथे दे दाफामफिनोब्ला मोजाङै दायोब्ला मोजां जायो बेनिखायनो आलिफोर खौ खोयो आरो बिनि उनाव गायो आरो माइ गायनाय गायजेननायखौ जोंनियाहाय माइ आग्ला जेन ओ माइ गायजेननाय गसा गायजेननाय होननानै बुंनाय जायो बेखौ हाय मोनसे फोरबो हिसाबै फालिनानै गायजेननाय जायो आरो ओ बे गायजेननायाव हाय न'खरनि गाहाय आइजो एबा गाहाय गैयाब्लाबो न'खरनि सोरबा आइजोआ थांनानैहाय ओ धुप आरो थुलुनसि बिफां थास' बिफां बिदि गायनानैहाय ओ बिदि सानजा खना सानजा ओ सानजा साहानि खनायावहाय गायजेनन्नाय जायो आरो माइ माइखौहाय बे माइसे गायजेनो आरो बेखौ बे बारायखौहाय ओ बिस्थिबार आरो सनिबार बेबायदि बारायावहाय लानाय जायो मंगलबार बिस्बा बा सनिबार बेबायदि मारै ओ बारायनायनानैहाय गायनाय जायो आरो जोंनिखै ओमफाय बेवहाय थास' जि बिफां गायफायो बिनि सोमोन्दैबा नोंथांनो एसे फोरमाय सानो जोंनिखै मानो गायो बे थास' बिफांखौहाय जेरैहाय थास' बि बिफाङाहाय ओ एसे ओ जिखि जायगायाव थाया माने ग्लाब ग्लाब बार नङा होमबा थास' बि बिफाङा बेखायनो माइ आबादाबो जाहाथे ओ ग्लाब ग्लाब बारायथों एबा जोंनि माइ आबादा मोजां जाथों बेबायदि मोनसे बेखौ फोथायनानै बेखौ मोनसे महर होनानै गायनाय जायो आरो जोंनियाहाय जे जोंनि माइ आबाद बिमा आइ लोखियाबो जाहाथे ओ बे थास' बि फांफोरा जेरै ग्लाब ग्लाब बारायो बेबायदिनो माइ आबादखौबो मोजाङै बारायहोथों एबा गसाफ्रा मोजाङै बारायथों बेबायदि साननानै फोथायनानै जोंङो गायनाय जायो आरो। ओ बेबायदिनो गायो गायखांनायनि उनावहाय ओ ओ खा थि गासाबो फयो माइ जेब्ला थररायखाङो अब्ला खाथि गासा फोरबोखौबो फालियो मोजाङै ओ
औ नंगौ
औ ओम आरो जे माबायो माइ आगबो लायो जेब्ला हानोसै सम अब्ला न'खरनि आइजोआनो लायो बेबायदि गासिबो फोरबोखौहाय जोंनियाहाय ओ फालिनानैहाय माबानाय जायो आरोहाय ओ लानाय जायो फोरबोफोरखौहाय ओ दा बे समाव हाय आं नोंथांनो ओ हगारना होनाय जाबाय नोंथांआबो बिनि सोन्दै एबा जि बोनि सोमोन्दै ओ एसे फोरमायदो नामा
औ नोंथां औ
औ
ओ नोंथांनि बुंलांनाया माने ओ गासिबो ओ थारैनो नंगौ माने ओ ओमफ्राय जोंनिथिंबो माने ओ गोबां रोखोमनि आबादफोरखौहाय माइ आनो जायो आमफ्राय ओ दैलाङआव आरोबाव ओ मैथानि आबा ओ मैथा नङा फाथो फाथोनि आबाद ओमफ्राय ओ जेरै लेस्रा ओमफ्राय फान्थाव भेन्दि बेफोरबायदिनि आबाद ओमफ्राय मेसेंफोराव बेसर ओ आलु कबि बेफोरबायदिनि आबादफोरखौ जोंनि ओनसोलजोंबो मावनायखौ नुनो मोनो आरो जेराव जोङो माने गोबां ओ माने गामिनि सुबुंफोरानो ओ आबाद खालामनायखौ नुनो मोनजोबो जेराव फैसा खामायनायबो जायो फानहरनायबो जायो ओमफ्राय न'आवबो जानो थाखाय ओ गायनाय जायो आरो आमफ्राय आं बुंनो थांसै जे जोंनि ओनसोलाव ओ फाथो आबादनि सायाव मारै नोंथाङाथ' बुंखाबाय माइखौ माइआ जोंनियाबो एखेआनो नोंथांमोननि बादिनो होमबा आं फाथोनि सायाव बुंनोसै
औ जागोन दे
अब्ला ओ औ फाथो आबाद ओ फाथो आबाद गायनो थाखाय जोंहा माने हा गोरान बोरिफोराव ओ जानांगौ ओ खेबनै माने खेबनै खेबसेयाव जोङो हाग्राफोरखौ ओ माने सननाय बायदियै ओ हालेवनाय जायो माने ओरैनो आरो ना हाखौ गोरा गोराखौ ओमफ्राय नैथियाव माने बेखौ हाखौ गुन्दै खालामनायनि थाखाय जोङो एवनाय जायो आरो ना हालेवनाय जायो आमफ्राय बेनि उनाव जोङो जेनेबा ओ सोरबा माने फाथोफोरखौथ' गोबां माने आसबो बोनाय नुनो मोनदों आरो जोङो। माने आस बोनानै बे थ्रुयै गायलांनाय बेफोरबायदि बिदिबो नुदों खिन्थु ओ बारायानो आमफ्राय बिदिनो गायलाङो आरो ओ लाइन लाइन लाइननो ओमफ्राय जेनेबा फोनानै ओ बिदिनो लाइन लाइन लाइन लाइन गायनानै ओ गायखांनायनि उनाव बेखौ हाबफबनानै जोङो ओ हासारफोर होनायखौ नुनो मोनो आरो गोबोरखि हासार बा सोरबा सोरबा रासायनारि हासार बेफोरबायदि ओमफ्राय बेनि ओ जेब्ला बे फाथोआ देरो माने गोजौ जाबोयो अब्ला जोङो बेयाव ओ मा होनगोन बेनिफ्राय जोङो मोननै रोखोमनि ओ मुलाम्फा मोननो हायो जेरै ओ ओंख्रि फाथोनि ओंख्रि आमफ्राय
औ
आरो ओ दिरुं दिरुं मोननाय जायो जेराव जोङो बे दिरुंजों फाथोनि बस्थाफोर बानायनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो आरोना फाथोनि दिरुंङा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोखानाय मोनसे बरफोरनि ओ दिरुंनि हिसाबै बाहायजानाय आरो ना बेयो फाथोनि दिरुंङा आमफ्राय बिनि उनाव जोंहा जेनेबा बे फाथोखौनो फोराननानै फोरानबा जोंहा जाना फैयो ओंख्रि हिसाबै नारजि आ नारजि मैगं, जेराव माने ओ जोबोद गासिबो माने बरफोरानो बे खौ मिथिजोबखायो आरोना नारजि जेरै नार्जिजों अमा बेदरजों जानाय बेफोरबायदि आरोना माने बेनारजिया मुंदांखा बिदि जोंनियाव माने जाना फैयो आरोना। आहा बिनि बेथ फाथोआथ जाखाबाय ओमफ्राय जोंनि ओनसोलजों आरोबाव माने गोबां आरो मोनसे ओ मा होनगोन आबाद मावबावनाय जायो जोंनियाव आं बावदों दहाय ओ बे आबादानो जाहैबाय साहा गायनाय साहानि आबाद‌। ओ जेराव माने जोङो औ बेखौ जो जोङो जेनेबा बोसोरे बोसोरे थ गायनाय जाया। होमबाबो जोङो माने बेखौ खेबसेल गायनाय जायो ओमफ्राय बेनि उनाव बेखौनो जोङो ओ खायो बिनिफ्राय बिलाइ मोननानै जों बेखौ खलम होलाय खालाय बिदि खालामबाय थायो आरोना जेराव जोङो माने बेखौ गायनोबा औ बेखौ जोङो गायनोबा माने गायनायनि ओ प्रसेसआ ओरै जेनेबा जोङो बेखौ गायनोबा हा गोरान नांगोन। हा गोरानाव जोङो ओ बिदिनो लाइन लाइन लाइन लाइन हाखर जावनानै दोनखानांगौ फुलि गायनो थाखाय। ओ एक फुट बा देर फुट बिदिसो आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव माने बिनि उनाव जोङो ओ बेखौ आस बोनानै लाइन लाइन ओ समानै दोनखायो। जाहाथे बियो माने ओ नङाबा उनाव खानायाव खायलें खुइलें जाबा लामाया थांथावै जागोन ना बेखायनो जोङो लाइन लाइन लाइन दोननाय जायो ओमफ्राय बेयाव जोङो ओमफ्राय फुलिफोरखौ बायनाय जासिगोन बायनानै जोङो जेनेबा फुलिया गायनाय थाखायो नार्सारिफोरनिफ्राय बा सोरनिफ्रायबा लाना फैनानै गायनायखौ नुनो मोनो जेराव गायखांनायनि उनाव जोङो बेयाव ओ बियो ओमफ्राय बिदिनो बेफोराव ओ मुलिफोर होनाय ओमफ्रायबा ओ बबेबा बबेबा जेनेबा रान रेबबा बा थैबा गायसननाय बेफोरखौ जायो ओमफ्राय बेनि उनाव जेब्ला बियो देरनो थाखायथ बियो बोसोरबासो लाखायो माने मोजाङै देरनो थाखाय ओ बोसोरबासोनि उनाव बियो जेब्ला देरो होमबा जों बेनिफ्राय बिलाइखौ खानायखौ नुनो मोनो। मोनसिगोन आरो जेराव जोङो ओ बेखौ बिलाइखौ खानानै माने बिखौ के जि हिसाबै फाननाय जायो आरो जेराव ओ एक केजियाव जोंहा मोनो। नैजिबा बा थामजिसोनि गेजेराव बिदिनो ओ फिक्स माबा गैया आरोना दाम गैया आरो बे गोजौ गाहाय गोजौ गाहाय जाबाय थायो ओमफ्राय बिदिनो आरो गोबां जोंनि ओनसोलनि आइजोफोरा माने बेयाव थांजोबो आर ना माइ ओ फुनायाव ओ साखानायाव आरो साहा बिलाइ खानायाव जेराव माने ओ सोरबा थिखा खायो। सोरबा हाल बेफोरबायदि आरो ओ बिदिनो ओरैबायदि बिसोरो खानायखौ नुनो मोनो जोंनि थिं ओमफ्राय ओ बेफोरनि साहा बिलाइनि दामाबो दावखोलाय खमायलाय बिदि जाबाय थायो। ओमफ्राय जाहहा बांसिन दावखोनाय समाया जाहैबाय कर'नानि टाइमाव जानायमोन आरोना दुइ हाजार ओ बिस बा टुइन्टि वान बेफोराव जोबोद बियो दाव खोनायमोन आरो दामा बिनिया जेनेबा केजियावनो पनसास थाखा बेफोरबायदि जानायमोन आरो। बेयाव माने मोजां जानायमोन आरो मे दामा।
होनबा जोंनि ओनसोलथिंथ' बेसेखिनियानो ओमफ्राय बाखि मैगं थाइगं फोर गायबावो दा ओ होमबा बिसेयावनो जेनेबा नों नोंथांमोननिथिं आरो माबाफोर गायबावो नामा?
ओ बेबायदिनो गायो जोंनियावहाय औ
माने ओ नोंथाङाबो बुंलांखाबाय जे माइनि अनगाै ओ गोबां रोखोमनि